औ औ नोंथां खादोंना? खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
औ नोंथां दंथयो फोरमायलाय
औ माने नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंथ
औ
बेखायनो नोंथाङा फ्रि जागोन ना होमबा
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ माने आयदायानो जाहैबाय दा नों मा होनो दा आथिखालावहाय माने आथिखालावथ नङा दायो जेनेबा दैज्लां बोथोरनि टाइम ना नोंथां बेखायनो माने नों नोंथांनि जायगायावहाय दैबाना जादोंना जायाखै आरो दैबाना जाबाय बायोबाबो मानि थाखाय जायो बिनि सायाव माने एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ दैबाना जायोब्लाथ जोंना गोबां मा होनो खहा जायो आरो ओ नाथाय जोङो जोंनि ओनसोलाव एसेबां ओरै दैमाफोर खाथियाव गैयैनि थाखाय जोङो बिबदि दैबानानि मोगा मोगि जानायखौ जोङो मोनफेरा खै आरो नोंथां ओ नाथाय जोङो औ खोनानो मोनदों आरो जे जोङो दैबाना जायोब्ला माबायदि खहा जादों बा माबायदि जोङो ओ मा होनो मोगा मोगि जानांदों बेबायदिनो जोंना दैबाना जायोब्लाथ दैज्लां बोथोरावथ गोबां दैबाना जायो जेराव जोङो आबादफोर मावोब्ला जोंहा आबाद फोराबो सिलिंखार जालाङो औ आरो जोंना लोगोसे बांद्राय आरो जायोब्लाथ जोंना न'फोराबो लोमनायजों लोगोसे जोंहा थानायनि थाखायबो गोबां उसुबिदा जायोआरो आरो जोंहा औ जानाय लोंनायफोरावबो गोबां उसुबिदा जा जायो जे जोंना माइ फोराथ जोंना बाख्रिफोरा एसेबां गोजौफोराव दोननाय जाया नालाय गाहायफोरावनो दोननाय जायो नालाय बेनिखायनो दै बानाफोर जायोब्ला बेयाव सियोब्ला थ जोंना माइफोरा एसे थाबनो गाजा बेरो नालाय बेनिखायनो जोंहा ओ जोबोर उसुबिदा जानायखौ जोङो खोनादों बा मबाइलफोराव जों खोनानो मोनो नालाय बा नुयो नालाय बेनिखायनो ओ एसे एला मिथिगौ आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना दैबाना जायोब्लाथ लोंनाय दैनिबो गोबां उसुबिदा जायो
नोंगौ नोंथां गासिबो दैयानो माने गुबुंलेबो जा जायो जिब जुनार लोंनो थाखायबो माने एसे प्रब्लेम जायो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बिब्दि दैबानाफोरनि मोगा मोगि जानो मोनफेरदों नामा नोंथां
ओ बिदिनोथ जोंनियावबो एसेग्राब नङा नाथाय आजिखालि ससियेल मिडिया थानायनि थाखाय माने ससियेल मिडियानि माने बिनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनहरो आरो आरो जोंबो एसे फिल खालामनो हायो जेनेबा दाथ गो दैज्लां बोथोर टाइम अखायानो हाबायानो थायो हाबायानो थायो बिदिया बांसिन दैबाना जानाया जोङो बुंनो हायोदि मा जों सुबुं माहारिनि थाखायनो जादों होननानैबो साननो हायो मारैबाबा। ना नोंथां मानो होनबा जोङो मानसिनो बां बांनायनिफाय बांबोगासिनो दंङ। जायनि थाखाय थानो थाखाय जायगाया माने नांगौनिफाय नांगौ जाबोनानै दङ। बिनि थाखाय मा खालामनो सुबुं माहारिया बिफां लाइफां इरिखौ दानस्रांनानै माने थायो आरो। आरो जेराव हाखर बे फोरावबो न' लुनो थाखाय मा जायो हाखर नङाबा फुख्रिफोर नङा बा बिदिनो गिदिद बिदिनो जाम्फैफोर बिदिखौनो माने खोनानै न' बां लुनानै थासै आजिखालि जायगा गैयिनि थाखाय। दा बेफोरावनो जुदि दैज्लां बोथोराव अखा हाबाय थायोबा बेफोरनि दैया बबाव थांगोन ना नोंथां।
औ।
औ अब्ला नों थानो थाखाय जायगा गैयाब्लाथ' बिसोरो माने जेरै मोनो बे थिंनो माने बोहैलाबायायनांगौ जानसै। दा बेफोरावनो सुबुं माहारिनि जेनेबा हाजों बानायनाय न'फोर एबा गाहाय जायगा लामाजों थाङोब्ला सुबुंनि बे न'फोरावहाय साफा लोमजोबो न' सिङाव हाबजोबो। बिदिनो जि जिब जुनारफ्राबो खहा मो खहा जायो आरो मानसिफोरनि थाखायबो माने खहा जायो। बेफोराव जिब जुद बुहुत माने थैनानै थाङो आरो मानसिफ्राबो थैयो बुहुदनो। दै बाना लोमनायनि थाखाय दा बेफोरखौनो आं सानोखि माने मोनसे रुलस जानांसिगौ जोंनियावबो माने अभार बेबायदि खालाम लायनो नांला आरो बिदिनो मानसिफ्रा जेराव मोनो बेयावनो दाखोर गारलाबायो बेफोरावनो दैया माने थांनो लामा गैयै जानानै ब्लक जानानै उसिफावनानै जेरै मोनो बिथिंनो माने दैबाना जानो थाखाय मोनसे खायदा लायो आरो नोंथां।
औ।
आरो बिदिनो हाजो एरियाफ्रावबो दै बाज्रुम बेफोरबायदि गोलै गोलैबाय थानायाव माने हा गिसिखांनानै माने हाजोआ गावख्लानानै जेरै मोनो बिथिं लामाजों फैनानै बो दै खा दैबाना खालामो। आरो बिदिनो ससियेल मेडियानि थ्रुयै नुगासिनो जोङो दै बानानि थाखायनो माने उम थांनो थाखाय दालां बेफोरनो माने गुगालागासिनो ना नोंथां बेफोर जाबाय गासिबो दै दाहारनि थाखायनो दालांखौनो बुखारनो हादोंबा अबाथ' गोबां मानसियानो थैनायनि मोनसे ला मानसे जेनेबा जायगा थायो आरो।
औ
दा जोङो दा जोङो ओंखायनो दैबानाखौ होबथानो नाजानांगोन जों सुबुं माहारियानो।
औ।
दा दा नोंथाङा ओ माबाफोर मिनथिबावो नामा?
औ नोंथां। ओ नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो जोंहा दै बाना जायोब्लाथ' बिब्दिनो गोबां उसुबिदा जायो आरो बा उसुबिदानि जोंहा मोगा मोगि जानांगौ जायो। जेरै जोंहा गामि ओनसोलफोरावथ' जोंना गोबां बिबदिनो न'फोराबो गोजौ जाया नालाय बांद्राय बिनिखायनो जोंना औ बांद्राय गोजौ जाया नालाय आरो जोंना बांसिन जोंना फिसिनाय जिब जुनारफोर जोंना थायो नालाय बेनिखायनो दैबानाफोर जायोब्ला बांसिन जोंना उसुबिदा जायो आरो जेरै जोङो मोसौफोर, बोरमाफोरखौनो अबाव दोनगोन अबाव मा गोन बा बिसोरनो जोङो औ जाहोनाय आदारफोरखौ अबाव मोनगोन बिब्दिनो उसुबिदा गोबां जायो आरो ओ बेबायदिनो जोंना ओ जेब्ला जोंहा दै बानाया रानलाङो अब्लाबो जोंहा गोबां जेरै ओ बेरामफोर मेरेलिया, टाइफयेद बायदिसिना सिना जानायखौबो जोङो नुनो मोनबोदों आरो ओ जेराव जोङो औ
गोबां माने मैलाफ्रानो माने बबे जायगानिफ्राय फैयो जों मिथिया माने जायगाखौ माने गाज्रि खालामफैयो आरो। आरो बेबायदिनो मानसिनि देहायाव हाय बिदिनो बेमार-आजार बिदि सोमजिहोनो नाजायो।
औ ओ बेबादिनो जोंना ओ बिनि अनगायैबो जोंना जेरै गोजान लामाफोराव जों जब्राफोर जायोब्ला हान्था-मेलाफोराथ' जोंना ओ बिदिनो दैबाना जायोबाथ' जोङो दैफोरा उसिफावनानै जोङो लामाफोरखौनो नुवा जालाङो जायनि जाहोनाव जोङो अबेखिं बा गोथौ दङ' बबेखिबा जोङो लामा दङ' हमनोनो हाया जायो आरो आरो बेवहायनो जोङो बांसिन जाब्र'थाय जानायफोरखौबो जोङो नुनो थांदों आरो बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां लोमजानायफोर बा गोबां ओ जब्राफोर जायोबा जोंहा गोबां सुबिदा जायो आरो दैबाना समाव बा जोङो ओ बांसिन जेरै डक्टरफोराबो जोंना गामि ओनसोलफोराव एसेबां थाबै मोनफैस्लाबाबा जोंना बेयावनो जोंना गावनि जिउफोरखौबो खोमानानै लानो गोनां जायो आरो
ओम बिदिनो दा दैबानिया माने जों सुबुं माहारिखौ जोबोद खस्थ' होयो आरो मिनथि हायै बुजिस' हायै बेमारबो बुहुद सोमजियो बेखायनो दैबाना थाइमावहाय जों गाव गावखौनो एसे जे जायगायाव माने दैबाना जायो बे जायगायाव माने एसे गाव गावखौनो सांग्रांथि लाखिनो नाजानांगोन आरो
औ
औ बेखायनो बेफोर गाव गावनि सायावनो जाहैजोब्बाय जोङो होबथानो नाजानांगौ बिदिनो आरो दैबाना जायोब्ला सोलोंथाइ लाहैनाय मानायावबो बहुद प्रब्लेम जायो आरो जानाय-लोंनाय, थानाय बबाव थागोन, बबाव मागोन गासिबो हा एरिफोरखौ बुखारलांजोबजानानै माने दन सम्पथिफोरखौनो ख'हा खालामलांजोबो ना नोंथां?
औ
औ बिदि खालामनायाव जेनेबा दै दै गोनां बे दैबाना जाफुबानाय थानाय समावसो सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनबाय दसेखिनिनि थाखाय नाथाय बिनि उनावहाय बबाव थागोन मानो होनबा बिस्रा थाग्रा जायगायानो बुखारनानै लांजाजोबबाय दैबानानि थाखाय दा बिदिनो दैबाना जायोब्ला बुहुत खस्थ' खस्थ' जायो बबाव थागोन बबाव मागोन जायो। नोंथां नोंसिनि जायगायाव बेफोरबायदि जायाना?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव माने ओ बिबदिनो दैमाफोर खाथिफोराव गैया नालाय। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि दैबानानि बारा बांद्राय मोगा मोगि जानायखौ जोङो मोन फेराखै आरो ओ आरो जोंना ओ जेरै दंग'फोर दंना नालाय बेनिखायनो जोंना बिब्दि दैफोरा जोङो होथेनानै थाया नालाय। बेनिखायनो जोंना एसे ओ मा होनो दैबाना जानायनि बा चान्सआ खम थायो आरो नोंथां।
औ
औ
दा जोंनियावबो बेफोरबायदिनो माने बांद्राय माने दैबाना जानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायानो नोंथांजों मालाबा उन फोराव सम मोनफिनबावोबा रायलायफिननोसै ओमफफ्राय नोंथां जों नोंथांनिफ्राय माने गोबां रोखोमनि खोथा मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आं गावखौनो।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।